औ औ ।
खोनादों
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
मोन्थि थांनो आं कल खालाम नायनि जाहोना माने बे बर'नि नोंथांनि कल खालामनो जा नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनाव बे बर'नि बाथ्रा फावनि सोमोन्दै सावरायनो होनना सो हरदोंमोन आं ।
अ औ -औ
बाथ्रा फावखौथ' मिथिखायो नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां ।
औ गोदो जों बाहायबोनाय राव
औ औ
आथिखालावथ' जों बांद्राय बाहायनाय नुआना बाथ्रा फावफोरखौ?
औ बाहायनायखौनो नुला ।
औ गोदो आंबो बे जि थाखोआव फरायबोनाय समावल'सो ए आनजादफोराव लिरबोनो मोनदों बा फरायबोनो मोन्दों आरो बेनि उनावथ' बिदि बांद्राय बाहायनाय जायासै ।
औ आंबो बिदिनो नोंथां जिु थाखोआव फरायनाय समावल' लिर नो मोननायानो । बेनि उननिफ्राय लिरनोखौनो मोनासै ।
थ' जों एसे उन्दै उन्दैयाव बे बाथ्रा फावफोरखौ जोंनि आबौ आबैमोनखौ बुंनाय खोनायोमोन आरो गामि ओनसोलाव ।
औ
नाथाय दा । थ' आथिखालाव म बुंनायखौनो नुवा माथ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनाला बुंनायखौनो
समजों लोगोसे गोमालांगासिनो जोंनि बाथ्राफ्राव बाहायनाया गोमालांदोंमोन खम जालांगासिनो आरो
औ औ नोंथाङा ओरैनो मा मा बाथ्रा फावनि बागै मिथियो
बाथ्रा फाव बुङोबाथ' जोंहा जेनेबा सालखुन्थानि रोदा नागिरनायना सालखुन्थाया रोदा गैयामोनथाय गुबैयै आं बेखौ मिथिबांला गुबैयै सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय होनोमोन ना?
औ औ
औ बेखौ मानि थाखाय बुङो बेखौ मिथियोना मिथिया नोंथाङा
मिथियो नोंथां
औ
औ बेखौ माने मोगथाङाव जाथावै मुवा एबा हाबानि थाखाय बिदिनो हालाय हाफाय जानायखौ फोरमायनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायो
औ बिदिनो जेनेबा जाय खामानिआ जाय खामानिया जाथारा बै खामानि खौ जानो लुबैग्रा बा मोननो हास्थायग्रा बेबादि बिखौ फोरमायो आरो ना
औ - औ बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायो
बेनिफ्राय आरो मा दंबावोमोनलाय नोंथां बाथ्रा भावफोरा
बेनिफ्राय ओ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा
औ - औ - औ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा औ - औ मिथियो नोंथां मिथियो माने आंना गोरोन्थिबो जानो हागौ नोंथां
औ - औ
जेनेबा जाय खामानिया जाखांबाय
औ
बे खामानिखौ ओ फोसाबफिननो बा माबाफिननोमोन नामाथाय नोंथां आं बांद्राय गोसाव गैला बेखौ
अ माने ओ जाय खामानिया जाखां जाखांनाय जाखांनाय हाबा औ बेयो माने गोमानानै थांफिना
औ - औ - औ
औ बिब्दि मावखांनाय एबा बुंखांनाय हाबाफोरखौ
औ - अ गोजोननाय थाबाय नोंथां बावना दंमोन बेखौ
औ अ ओमपाय बेनिफ्राय
जोंहा दङ जेनेबा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननाय
औ - औ बेनि बागै नोंथाङा मिथियो नामा
औ - औ मिथियो जेनेबा माबबा खामानिया जायैनि सिगांनो जोङो माने खामानिफोरखौ यिदि जागोन बिदि जागोन बा बा माबा मोनसे बुस्थुखौ मोनिनि सिगांनो जोङो बांद्राय आसा खालामनाय जेनेबा आं बेखौ मावगोन बैखौ लागोन होननायखौ रुजुनो थाखाय बे बाथ्रा भ आरो जेनेबा बिदि जेनेबा बिफां गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो जेनेबा मोफौआ बिफां सायाव दं बेनिफ्राय बेखौ जों गाहायाव थानानै आं बैखौ बैनि बाहागोनि बेदरखौ आं लागोन नों जेनेबा खर'खौ ला आं उदैखौ लागोन नों लानजायखौ ला होननानै बाहागो रानलायो आरो गाहायाव थानायखौ नाथाय गा मोफौआ गाहायाव ओंखारनानै खारलाङोब्ला जों मोफौखौ मोनाब्ला बेखौनो फोरमायनो थाखाय बे बाथ्रा भावखौ बाहायो।
औ औ औ औ। बेनिफ्राय ओ गराय नुब्ला स सिं बायो
औ औ गराय नुब्ला सिं बायो।
औ बेखौबोथ' मिथिखायोना नोंथाङा?
ओ गराय नुब्ला सिंबायैया माने बेनो मोनदांना नोंथां जेनेबा ओ माबेबा खामानिया गोरा नाथाय बेखौ सोरजोंबा थांफानानै गुरै बा आजादियै थांफानो लुबैनाय बा जों लामा ससेयाव थांबाय थानाय समाव सोरबा जेनेबा नों थाबायगासिनो सोरबो नोंनि लोगो सासेया गारि लानानै फैयोब्ला नों बे गारिजों गाखोनानै थांफानो लुुबैखागोन बे बाथ्रा खौनो फोरमायनो थाखाय जेनेबा बाथ्राभावखौ गराय नुब्ला सिं बायो बेखौ बुंदों जानो हाग। गौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेनो उम बेनिफ्राय ओ ओ
दोनखोमाना
होखोमानो हाया औ औ मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया। बिनि बागैबो मिथियो नामा नोंथाङा?
ओ मिथियो नोंथां
औ दे एसे फोरमायना होलाय ।
बेखौथ' जोङो बे बाथ्रा फावखौथ' एसे थौले रावजों सानना नायबथाया एसे ओ रमान्टिक टाइपनि खोनायो आरोना नोंथां मोदोमनाय बेफोरखौ होखोमानो हाया। दोनखोमानो हाया। बायदि जेनेबा ओ बेखौनो फोरमायो जाय खामानिया सैथो बा जाय सुबुङा सैथोजों थांग्रा बेयो सैथो अरायबो जेनेबा बेखौ सोरबा नंखायै फोलानो नाजागासिनो बे खामानिखौ बा बे सुबुंखौ बेखौनो जेनेबा सैथो सुबुंखौ बाखोनायनो थाखाय बिदिखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा ना। ओ मोदोमनाय बिबारखौ दोन खोमानो हायाबा खोमा हाया बे रावानो दांना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेनो बेनिफ्राय औ औ
आथिखालाव जेनेबा बे बाथ्रा फावफोरखौ जोंनि फंबाय बा बिनानावफोर उन्दै उन्दै सुबुंफोराथ' मिथियानोना नोंथां?
औ औ मिथिया बिसोरो
खोनाला नालाय बोरैथो मिथिबावनो
औ बेनिफ्राय नोंथां ओ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेनि बागै मिथियो नामा?
औ बेखौबो मिथियो नोंथां एसे
औ
बिदिनो जेनेबा औ जागोन बिदिनो सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङामोन दानां नों बिदिनो जेनेबा जाय सुबुङा ओ गोबां आखा फाखा बा गोरों दिन थियो आरो जेनेबा गावखौनो नाथाय बियो जेबबो खामानिखौनो उदाय रोङा बा मावनो रोङा
औ गुबै हाबायाव उदाय रोङा औ औ
खुगाल' बेयो दुगा दुगा आं बेखौ रोंगौ बैखौ रोंगौ आं बेखौ हाजोबो होननानै सुबुंफोरनि सिगाङाव गावखौनो गोरों बा दुगासिन दिन्थिनो दिन्थियो बे सुबुंखौनो रुजुनानै बुंनो थाखाय बा बुंखोमानो थाखाय बे सैमा सोंनाया अरनो रोङा बा अखा खोरोमनाया होनो रोङा बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो आरो
औ औ औ बेनिफ्राय औ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम। बेखौबो मिथियोदा नोंथां औ
थियो
औ
जेनेबा बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम। जेनेबा जोङो हाथायनिफ्राय सिखा बायनानै लाबोयोब्लाथाय बे सिखाखौथ' जोङो लाबग्रो लाबग्रा मिथियाना मोजांना गाज्रि बे सिखाखौ जोङो खामानियाव सानथामसो बाहायोब्ला बा दाननानै नायोब्लासो बेनि उनाव जोङो बे गुबै सिखाखौ मिथियो आरो जों मोजां ना गाज्रि बिदिनो बे बाथ्राखौ जोङो हिनजाव गोदान बा नों हिनजाव गोदान लाबोयोब्ला थाय। नोंथ' लाबोग्रा लाबोग्रि बेनि गुबै आखुखौ हमदांनो हाया जाहैबाय। बेनिखायनो बे हिनजाव गोदानखौ रुजुनो थाखाय जेनेबा हिनजाव गोदाना फैनानै मास मोनथाम बा मास मोननैसो थाबासो बे हिनजाव गोदाननि
थियो औ।
आखुवा ओंखारोबा मिथियो आरो। बेखौनो बे बाथ्रा फावजोंबो रुजुदों जेनेबा जोंथ' मानसिखौ लोगो मोनग्रा मोनग्रै मिथियाना बेनो गुबै आखुवा माबायदि। बेखौ माने जों गोबाव सम थायोब्लासो बेजों थाबाय थायोब्लासो बा नुबाय थायोब्लासो जों बेनि गुबै आखुखौ हमदां हायो नालाय। बेखौनो बे बा थ्रा फाव बाथ्राफाव जों रुजुदों आरो।
औ। बेनिफ्राय नोंथां ओ आदारबो होयो नावद्राबो होयो बुयो बेनि बागैबो मिथियो नामा?
औ बेखौ आं इसे बावबाय नाथाय एसे एसे गोसोआव दं आरो जेनेबा
अ।
बिदिनो नोंखौ आदारबो होयो नावद्राबो बुयोमोन ना नोंथां।
औ औ नावद्राबो बुयो।
बियो जेनेबा जेनेबा नों आंनि लोगो जाहैबाय ना ओ नों आंनि लोगो नाथाय आं नोंखौ मोजां मोजांबो बुंगोन जा जाहोगोनबो मोजां मोजां ओंखामबो जाहो गोन फिथाइ सामथायबो जाहोगोन बा मोजांबो बिदिनो जासे जाहोनानै नोंखौ गुबुननि सिगाङाव मुं सुनाय जेनेबा आं नोंखौ गुबुननि सिगाङाव मुं सुबाय आरो आमखाया बिदि आमखाया बिदि बिदि गाज्रि नोंखौ नोंखौ बिदि बुङो होननानै। गुबुननि सिगाङाव मुं सुबाय थायो। बे बिदि मुं सुनायखौनो बुंनो थाखाय बाहायोमोन दा नोंथां ना?
औ औ उम माने गा ज्रि हाबा मावनो सिं सिं थुलुंगा होनाय। ना नोंथां औ औ औ औ बेनो औ बेनो औ।
नोंथांजों दिनै सावरायनानै गोबां बाथ्राखौनि सोमोन्दै आं मिथिबाय।
औ।
जोंना आरो थालांबावबायसो नामाथाय।
दंबावोमोन नोंथां औ गोबां दंबावोमोन । उनाव औ नोंथां उनाव सावरायफिननोसै नोंथां औ दे।